खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादोंं।
औ खुलुमबाय। खुलुमबाय।
औ खुलुमबाय।
नि गोजान हामलायहरनाय नोंथांनिसिम जासिहरग्रोनाय थाबाय। दास जों मिथिंगानि माने दुंहाव थासारिनि बागै सावरायलायनो लादों आरो नोंथांजों। खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों
दा औ दा जेनेथ' नुनायाव जोंनाव माने बिदुङा गोबां गोग्लैयो माने गोदोनि बायदि नंला दा माने गरमफोरा थाब थाब जायो माने दुंहाव थासारि सोमजिबाय आरो बारफोराबो गोबां गारि मथर सलायनानै बारफोरा गुबुंले जाबाय अखा हानांगौ बायदि बोथोराव अखाफोर हाला बा जोंनि दि सान खौ होबथानो हानाय लेयार दंमोन थोरफो बिदिनो गोबां सयता ना आत्ता इदि रो खोमनि थोरफो दंमोन बे थोरफोआ माने साननि बिदुुं आ बारा जानानै बेफोरो एसे इसे जामबोनो हमलांदों बेनि जाहोनावबो जोंहा दुंथाया गोबां जोंनि बुहुमसिम फैदों जों बिदुंखौ बांसिन मोननाय जा दोंदा बिनि जाहोनाव जोंनि ओनसोलफोराव जों रानस्राव थासारिखौ मोननो हादों आरो बिदुंआ बांदों बेनि बागै आं नोंथांजों एसे रायलायनो सानदों आरो दा जों औ। बिदिनो अखाफोर हानाया सम मते हाला माने बोथोरा सोलायबाय बेनि बागै आरो। औ नोंथाङा बे दुंहाव थासारियाव माबोरै माने मा जाहोननि थाखाय बिदि दुं थाव थासारि जोंनि समाजाव दा मानि थाखाय बिदि जादों बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन ओ नोंगौ जों मोनथिगौ आ गेजेरजोंनो बेनि गेजेरजोंनो जोंनि दुंहाव थासारिया बांसिननिफ्राय बांसिन। सोमबा
औ औ खोनादों
जाय जों सुबुं माहा हारिफ्रा बेबायदिनो दाबसे बे जायगायाव थानानै खोनादोंना?
औ औ खोनादों
जोङो समजों लोगोसे सोलायबाय थायो। जोंनि साननाया बेबायदिनो जोङो ओ समजों गोरोबनानै ओम दाबसेनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थानि थाखायनो जोंनो ओ ओ न बै न बां‌ लुनो था खाय जोङो ओ मिथ नि गोबाखायनानै देम आरो बेनि अनगायैबो बो गामि गामि ओनसोलफोरावनो गोबा गोबां सुबुं गायनायनिख्रुइ बे गावसोर नुयै ओ बांसिन इन न' बां लुनानै ओ आरो बेफार ओ जोंनि बिफां लाइफां खौ खहा खहा खालामनायनि थाखायनो ओ जोंनाव जे ओ दुंहाव थासारि बैयो ह जोंनि बैफोरबायदि टावार ओ टावार आरो गदेर गेदेर मोब्लिब मोब्लिब बैफोरनि जाहोनावबो दुंहाव थासारिया गोबां जादों आरो जों आंनि नोगोरां गारि मथर मथर बैफोरनि जाहोनावबो हाद्रि बालाबिखौबो जों ओ बिदुंखौ बा दुंहाव थासारिखौ जों जों नुनो मोनो बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि ओ ओअखाफोरा नांगौ समाव जोंनो अखाफोरा ओ जाहोना बिनि जाहोना सुबुं माहारिनि मावनाय सुबुं माहारिनि मावनायनि गेजेरजोंनो जों बे भुगिनांगौ जादों जोङो समाव ओ जोङो दैज्लां दैज्लां बोथोराव गैया जोंनि बुहुमा बा हा फुरिया बैफोर जाहैबाय सुबुं सुबुं माहारिनि जोंनाव मोनसे फोथायनाय दं दि अखाखौ लेंंहरो ओ जोंनि एम बुफ्रा सुबुं माहारि बेनिखायनो बै एम्बुफोरखौ बुथार अखाफोरखौ माने अखा बां लेंहर-लेंहर-लेंहरग्राखौनो बुथारना जानायनि थाखाय अखा बोनो हमबाय बैफोरनि ज जानो हागौ जोंनि बुहुमा दुंहाव थासारि जाबाय आरो जोंनियाव बेबायदिनो गोबांखाना ओ फैनानै ओ गोबां ओ नां थांनायनिख्रुइ बानायनाय ओ बैफोरनिफ्राय कारखानानिफ्राय ओंखार ओंखारनाय उखु बानायनाय जोंनि लहा बानायनाय बैफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै सारा मुलुगाव बिरफुंनानै गुबुं गुबुंले खालामदों आं बेखिनिखौ बुंनो सानो।
औ नोंथांनि बुंनाया गासिबो सैथो औ नंगौ। जों गारि मथर मटर सालायनायनिफ्राय जोङो गोबां बारा गुबुंले जादों आरो लोगोसेनो बे गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय थुङाफोरनि थाखाय थुङानिफ्राय जोंहा माने आबहावाया गुबुंले जादों आरो लोगोसे बिफां लाइफांखौ जों नों होननाय बायदिनो माने मानसिफोरा दानफायो आरो दानफायनानै जोङो बिफांफोरखौ माने गायनो गायफिननो रोङा फोथांफिननो रोङा बेफोरनि जाहोनाव जोंहा दंहाव थासारिया नुजादों आरो जों लोगोसेनो हाफोरखौ माने गोबां माबा मोनसे फसलफोर दिहुनबा गोबां रासायनारि रि हासारफोर होनानै हासारफोर होसोनानै जोङो फिथाइ सामथायाइखौ दिहुननाय जायो थाब देरथों थाब माथों होननानै बेफोराव जोंनि हाफोरा गोबां गाज्रि जादों बेफोरनि हा गाज्रि जानायनि जाहोनावबो जोंहा दुं थाया बारायदों आरो लोगोसेनो जोंहा ओ आजिखालि दखान बाजार जेरावबो थाङा मानो माबा मोनसे जामुं मुवा बायबाथाय जोङो प्लास्टिकल' सोलियो, प्लास्टिकआव हरो प्लास्टिकआव लाङो। जों बेफोर प्लास थिकखौ जों मो मोन जायगायाव दोन रोङा जेराव मेराव गारो बेफोरनि जाहोनावबो जोंहा खायसे खायसे बिफां ओरैनो रज' लाग्रा रज'लाबायग्रा बिफांफोराबो जोंहा रज'नो हायै जादों। बेनि थाखायनो जों ओ आबहावाखौ माने सोलाय होनोब्ला बेफोर प्लास्टिकफोरखौ जोंहा थाइसे जायगायाव जमा दोननानै बा सावनानै जोंहा बे प्लास्टिकफोरखौ थायसेयावनो जावनानै फबना दोननाया मोजां मानोना प्लास्टिक फोर थाबाथाय बिफांफोरा रजनो हायि जायो बेखौ सौसि लांनानै बिफाङा गोजौ माने उजिनो हायि जायो बेफोरनि जाहोनाव जोंहा दुंहाव थासारिया सोमजिदों। लोगोसेनो जों हा सुबुं अनजिमाया गोबांसै गोबां बारायबोदों सुबुं अन अनजिमा गोबां बारायनायनि जाहोनावबो जोंहा माने होंसो दोंसो मानसिफोरा दा जाबाय बिफोरनि जाहोनावबो जोंहा माने ग'रम बेफोरबायदि थासारिया नुजादों बायदिसिना माने गुबुंले थासा लाबोयो मानसिजों मानसिनो जमा दोनलायि बेसादफोरखौ जेराव मेराव गारना दोनो जेरै मेनै माने लाइथर लथर गैयि खालामो बेफोरनि जाहोनाव दुंहाव थासारिया सोमजिदों आंनि बायदिब्ला आरो नोंथाङा मायबाफोरब बुंबावनो सानदों नामा
औ नंगौ बेबायदिनो दानि ओ गोनोखो मुगा याव मानसिनि साननाय हनाया सोलायबोदों थिन ओ माने मोनसेनि उनाव मोनसे लुबैनाया बांबोबाय थादों बेबायदिनो जों गारि मथरनि बेलायावबो नायनो हायो जोङो मोन गोदो थाबायनायनिफाय साइकेल साइकेलनि गारि ओ बाइक बाइकनिफाय साखा खबथाम साखा खबथामनिफाय साखा खब्रै बेनि उनाव ट्रेन बिदि बायदि। सुबुंफ्रा बहननानै लादों दिर गारिफोर बहनो बेयाव गोबां गारि मटर सालायनायाव औ आरो उन्दैफोरा गनानै जोंनि बारहाव वाखौ बेजोंनो जोंनि दुंहाव थासारियावबो दुंहाव थासारियाबो बांदों दायो जोङो हाव थासारिखौ थानोब लाइफांखौ गायनांगोन बिफां लाइफांखौ जोङो दानफ्रा गायनायखौ बांसिन खालामनांगोन ओ ओ गिदिर गिदिर मोब्लिब उमथा
औ
टावारफोर ओ आरो बिदिनो गा रि मथर नांनायनिख्रुइ बांद्राय दहननाय बा सालायनाय ओ बैफोरखौ बैफोर आरो बोर लेथ्रा लेथ्रि जेराव मेराव गारलाबायनाय बेफोरखौ साखोन सिखोन खालामनांगोन बेफोरखौ जों खालामनो हायोब्ला ओ दुंहाव थासा रिया मायलांगोन होननानै आं सानो।
औ नोंथांनि बुंनाया सैथो दा जों जोंनि सावरायलायनायखौ बेखिनियावनो फोजोबथनसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
नादोंना नोंथां औ दे
औ जागोन
औ एसेनोसै औ
दे
ह